हेल हेल 'खोनादों ना नोंथां हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ गिबियावनो औ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि बेनि गाहामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ आं नोंथांजों दान्दिसे सम
आ खोनादोंना
औ खोनादों आं नोंथांजों दान्दिसे सम जा बर'फोरनि गेजेराव एबा भारताव फिसिजानाय जिब जुनारफोरनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन आंखौ
औ नोंथां हागोन हागोन थारैनो
औ औ नोंथां जोंनिया ओ गासिबो सुबुंनो ओ सोरखारा जोंनिया गासैबो सुबुंफोरनोनो ओ साख्रि खौ होजोबनो हाया बेनिखायनो जोंनिया जा ओ ओरैनो एसे गोजौ थाखोयाव फरायनानै साख्रि नागिरना मोन सुबुंफोरखौ जोङो ओ जा ओ बेफोरबायदिनो फार्म दाउ अमानि फार्म खालामनानै जौगासार जानायखौ नुनो मोनबोदों आरोना जोङो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो न'खरखौ आरो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो होननानै ओ आं सानो बिनि लोगोसेनो जोङो बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनायनि बेलायाव जोङो खायफा सुबुंखौ जोङो लस जानाय बा ओ आबादाव जोङो फेलें जानायखौ नुनो मोनदों जे ओ आरो खायफा सुबुंखौ जोङो बेफोरबायदिनो दाउफोरनि एबा औवाफोरनि फार्म लानानै गोबां जौगासार जानायखौ नु नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरावनो औ जोङो दाउ फारामखौ जोङो बानायोब्ला माबोरै जोथोन लानांगौ ओ होननानै बुङोब्ला जों जेनेबा दाव फाराम लानाय लानानै नोंथाङा दाउ फारमखौनो नोंथाङा ओ खेबसे लागैनो जेबो नोंथाङा रोङालासिनो खेबसे लागैनो नैरोजा एबा बाजौ हालागै नोंथाङा दाउखौ लाबानै फिग्रोनो नाङा नोंथाङा गिबि खेबाव हायोब्ला नोंथाङा गिबि खेबाव सेजौ एबा बाजिसो दाउ फिसाजोंनो नोंथाङा खेग्रोनानै लानांगौ आथिखालनि जुगाथ' इन्टारनेट आरो मबाइलफोरनि जुग होननानै ओ मिथिखागौ नोंथाङाबो बेनिखायनो जोङो मबाइल नि गेजेरजोंनो जोङो बाजिथा दाउखौ माबोरैहाय फिनांगौ एबा दाउखौ मा मा जोथोन लानांगौ बेखौ जों इउटुबनि गेजेरावनो जोङो गासैखौबो फोरोंथाइ मोननो हायो हायो बेनिखायनो जोङो मबाइलावनो जोङो नायनानै ओ दाउफोरखौहाय माबोरैहाय जोथोन लानांगौ माबोरै मा मेडिसिनफोर होनांगौ आरो मा मा बेरामफोर ओ सनदेरो दाउनियाव जानो हागौ आरो बेरामफोरनि मुङा मा मा बेफोरखौ जोङो सिखायनानै लानांगौ आरोना गिबियावनो बिनि उनाव जेब्ला नोंथां नोंथाङा बेफोर गाैबो रोंगौथिखौ मोनगोन आरो नोंथाङा म जाहोनाव मा जा यो ओ मा होब्लाथाय दाउआ थबनो देरो बेफोरबादि ओ रोंगथिखौ मोनगोन अब्लाना नोंथाङा एसे बुरजानो नोंथाङा हानाय बायदि एसे बुरजायै ओ फारामखौ लानो हायो आरोना फारामाव दाउ फिनो हायो बेनिफ्राय खायफा सुबुङा ओरैबायदि मावो जेरै ज फारामखौ न'नि सेरावनो एबा ओ दै ज'मा जानाय गोथौ हायाव फारामखौ लुनानै लायो जायनि जाहोनाव जोङो अखा हाब्लाथाय बे गोथौ फारामाव दै ज'मा जायो बेनि थाखायनो बे फारामाव दैया हाबनानै जा दाउ देरखानाय दाउ बेफोरखौबो ओ फोथैजोबनानै लायो आरो ना आरो बेराफारसेथिं जायफोरा न'नि सेराव ओ दाउ फारामखौ होयो बैफोराव ओ गोबां बेराम ओ साबजानायनि ओ ओ चान्स थायो आरोना मानोना बै न'खराव जेब्ला नों न'नि खाथियाव बे फारामखौ खुलिगोन अब्ला नोंथांनि न'खराव सोरबा सु बुङा न'खरनि हाल साल सोंनो फैगोन अब्ला बिथाङाथ' फारामखौ नायखागौ नङा होनब्ला नायखागोन ना बेनिखायनो बै बिथाङा नाय नायनो लुुबैनानै फारामाव जेब्ला हाबगोन अब्ला बिथाङाब्ला अबेनिफ्राय फैदों नोंथ' बुंनो हाया बेनिखायनो बिथाङा मा जायगानिफ्राय फैदों बिथाङाखौ नों नुवाखै अब्ला बिथाङा फार्माव हाबना होगोन बे बेनि हाबना होनायाव बिनि गादेर लानायाव एबा बिनि दां लानायाव नोंथां आंनि दाउ गोबां रोखोमनि बेराम फोर एबा जिबसाफोरा सन्देरनानै नोंथांनि दाउखौ फोथैजोबनो हायो आरोना जों जों दाउनियाव गोबां बेरामखौनो जोङो बेक्टेरियानि जोहै जोङो जानायखौ नुनो मोनदों जेराव यानि जो जानाय बेर जेरै र पकेट बेराम आरो सियारनि बेरामा जोोबोर गिख्रंथाव बेराम जायनि जाउनाव जोंनिया जेब्ला दाउफोरनियाव बेफोर बेरामा साबजायो एबा जायो अब्ला जोङो बेखौ बासायनाया जोबोर गोब्राब आथिखालाव बेफोरनि जा मुलि बेफोरबो ओंखार खारनाय जायाखै बेनिखायनो जोङो बेखौ एसे नोजोर होनांगौ जोङो सम सम भेक्सिन जोङो लागायनांगौ आरो नांगौ रोखोमनि मुलिफोरखौ बाहायबाय थानांगौ अब्लानो जोङो फार्मखौ मोजाङै ला लाखिनो हायो ओ खायफा सुबुंफोरखौ आंडो गोबां लस जाजानाय नुदों आरोना बे जा दाउ फिसिनाय फार्मखौ लानानै बेनिफ्राय दाउनि सोमोन्दैथ' आङो नोंथांनो फोरमायबाय नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव थानाय अमा फार्म एबा मोसौ फार्मफोरनि सोमोन्दै फंनैसो नोंथाङा नुनायखौ एबा नोंथाङा लाफेरनो मोनदोंबा फोरमायनो हागोन ना नोंथां औ खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों जोंनि ओनसोलावथ' दा बिदिहाय ओरै मोसौ बोरमानि फाराम गैया नाथाय जोंहा मोसौखौ गामियाव मासे मानै बा माथाम माब्रै थाखायो आरो बिदिनो गोदोनि बायसाथ' जोंहा फालो फालो मोसौ गैया नालाय नोंथां जोङो बिदिनो जोंनियाव जा औ जा जि मोसौ बोरमा दोङो जों बेखौनो फिसिनाय जायो आरो गोदो गोदाय हाय गोबां बिदिनो फालो फालो मोसौ लानाय जायोमोन बेजों लोगोसे मोसौ नायनो थाखाय जोंहा लावखार सासे बा सानै जोङो लाब फानाय जानायखौ जोङो खोनोबा नुनो मोनबोदोंमोन आरो गोदो गोदायहाय औ आथिखालावहाय दा जोङो मोसौफोरखौ ओरै फार्म लाया नालाय जों मासे मानैखौनो ला फनाय ज ननो मोन आरो बे मासे मानैनो जोंहा जि जेन'बा मोसौ गायनिफ्राय जि गाइखेर मोनो बेखौनो जोङो सेरनानै जोङो लोंनायबो जायो न'आवहाय साहा लोंनायबो जायो आरो बिदिनो गाइखेर दोहिरा नाय ज फयो बिसोरनोबो जोङो फानहरनाय जायो आरो बिदिनो जोङो ग गाइखेरनिफ्राय खिउ बानायनाय जायो पनिर बानायनाय जायो आरो जोंहा गाइखेर मैखि होननाय जों बनाय जोन नोंथां आरो म ज जोो मोसौ हालिबथाय ज गोदोो गोबां सुबुं न'खर न'खर गामि ओनसोलावहाय बर' सुबुंफोरनियाव मोसौ हालिया थाखायोमोन आरो आथिखालावसो खमाय गोमालांनो हमबाय दा जोंहा फालिजों जोङो जोंनि जि खेथि बा जोङो उफुरा खेथि जों बेखौबो माव मावनो हायो आरो मोसौजोंनो हालेवनानै जोङो गासिबो खामानिखौ मावनो हायो हायोमोन आरो गोदोायावबो हायो नाथाय गोबां सुबुंनियावनो बे मोसौआ गैला नालाय आथिखालथ' नि ज जाबाय नालाय ट्रेक्टर मेसिनफोर ओंखारनाय जाबाय बेजोंनो हवनानै आब मावनाय जायो आरोोना दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा अमा अमा दाउ नखराव जोंहा अमानो गुन्दै बायनायफोराव जोंना रांनि गोनांथि जायो नङा होनबा बा जोंहा मोसौ बोरमा फिसिनायाव जोंनो रांनि गोनांथि जाया आरोना बिदिनो बिसोरो मिथिंगानिनो मोननाय जि गांसो बेफोरखौ बेखौनो बिसोरो जानानै देरो आरो आरो ओ बिसोरनो जोङो मोसौफोरनो जोङो ओ गांसोफोरबो हानानै फैनांगौ आरो दैज्लां बोथोरावथ' गोबां सुबुङानो माइ गायो नालाय दुब्लिफोरा बन्द' जानानै थायो जायनि जाहोनाव बिसोरो बारा गांसो मोनजानाय जाया आरो जोंहा ओ जि बोसो राव जोंनि माइ माइ आबाद मावनानै दोननाय जिगाब बेफोरखौ जोङो मोसौफोरनो होनाय जायो आरोना आरो जोंहा गोबां बिदिनो आलि जिं जिं जोंहा गांसो रज'नाय बेफोरखौ जोङो हानानै लाबोनानै मोसौफोरनो होनांगौ जायो आरो ओ बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव मोसौ बोरमानि फार्म गैया आरो नोंथां जि दं मासे मा नै बिदिनो गामि ओनसोलाव फिसिखायो आरोना ओ नोंथाङाबो बे ओ बोरमा फिसिनानै जि मुलाम्फा जादों नोंथाङा एसे फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां
ओ ओ जोङो बोरमा मोसौखौ ओद ओ जोङो मोसौखौथ' ओरैनो ओ लोखि होननानै मानियो ओ आरो जोङो मोसौ बोरमाखौ जोङो ओ रांखावरियाव जोङो गोबां ओ हेफाजाब मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोसौखौ फिसिनानै जोङो रांखावरिनि बेलायावल' नङा जोङो गोबां खामानियावबो जोङो बाहायनायखौ नोंथाङा बुंलांबाय आङो बोरमानि सोमोन्दै बुंनोसै आरो फंनैसो ओ जोङो बोरमाखौ ओ आथिखालाव थ' एसेबां जोङो फालो फालो लानायखौ नुनो मोना नाथाय खायफा सुबुंफोरखौबो जोङो दासिमबो ओ बेफोरबायदिनो बोरमानि ओ फार्म खुलिनायखौ नुनो मोनो आरो ना ओ खायफा सुबुङाथ' ओरैबायदि मावो जेरै ओ बैसां जोङो फुख्रिनि सायाव बैसांखौ लुयो बोरमा दोननो थाखाय बैसां ओ बै बैसांखौबो बोरै ओरैबायदि लुनाय जायो जे ओ बैसांनिफ्राय जा बैसां सायाव थानानै जा बोरमाया खिगोन खिगागोन खिखौ माने ओ डाइरेक्ट फुख्रियाव गोग्लैनानै नाफोरा जानो हानाय जानानै फैयो ओ बैफोरबायदि बानायनाय जायो आरो जाहाथे ओम बोरमानि आग्लायनाय दाना एबा बोरमानि गांसो फोरा एबा खिफोरआ डाइरेक्टलि फख्रियाव गोलैैहैनानै ना फोरा बेखौ जानानै देरो बेबायदिनो मोनसे ओ मोनसे खामानियावनो माने मोननै मोनसे से जायगा एबा फिसा जायगायावनो मोननै खामानिखौबो मावखानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि अनगा यैबो बोरमाखौ माबोरैहाय फिसियो आरो माबोरैहायो जोथोन जोथोन लायो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बोरमानो जोङो ओ गां सो एबा दानाफोरखौ होनाय जायो आरो लोगोसेनो बोरमाखौ देरनो थाखाय जोङो ओ मेडिसिन ओ गोबां मेडिसिनफोर बाहायनाय जायो आरो गिदोर गिदोर फार्मफोराव जोङो बेबादिनो ओ दाव अ बोरमाफोराव बोरमा मोसौफोराव गोबां बेराम थाबजानायखौ जों नुनो मोनो बेनि थाखा यनो जोङो ओ जुदि फार्म खुलिग्रा बिथाङा एसेबां मुलिफोरनि सोमोन्दै आरो बेरामफोरनि सोमोन्दै एसेबां ओ मोनथिस्लाबाबा एबा बिथाङा बेफोरखौ नोजोर होनो टाइम गैयाब्ला ओ बिथाङा डाक्टर खासे ओ लानानै दोनो आरो जाहाथे बिथाङा बै बेमार फैनाय समाव ओ डाक्टरनो दिन्थिना हायो डक्टरा फाहामथाय होनो हायो बेनि थाखाय डक्टर सासे बिथांमोना लाखिनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेनिफ्राय बोरमा खौहाय ओ गोबां रोखोमनि जोङो मोननो हायो जेरै बोरमा जोंनि लकेल बोरमा आरो बिनि अनगायैबो राम बोरमा आरो गोबां रोखोमनि बोरमा गिदिर गिदिर बोरमा जाय बोरमाफोरखौ ओ जोङो से लाख नै लाख एबा बा लाख हालागै जोङो रां मोन बोरमाफोर जोङो नुनो मोनो ओ ना थाय जोंनि ओनसोलाव बेफोर बोरमाखौ लानायखौ एसे खम नुयो आरो गुबुन ओ जोंनिनो हादोराव गुबुन जायगाफोराव बिहारफोराव जोङो गोबां रोखोमनि बोरमाफोर नुनो मोनो आरोना बेलेग बेलेग जाथोनि अब्ला जोंनिया नोंथां समाबो जाबायमोन औ नोंथांजों गेलनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
सिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा
औ नंगौ नंगौ दे नोंथां खुलुमबाय गोजोन्थों
औ द